हेलौ औ खोनादों ना नों नोंथाङा
खोनादों खोनादों
औ औ औ खोनादों मा मावगासिनो नोंथाङा दा
आङो नै जाखांनानै जिरायबाय दंलै नोंथाङालाय मा मावदों
आंबो दं ओरैनो दा माने आं नोंथांनि फन नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने बिदिनो जोङो माबा मोनसे दावबायनाय बा बिदिनो ट्रेभेल खालामनायाव मा मा बोरै बोरै सोर मा मा एक्सपिरियेन्स मोनखो बा नोंथाङा दावबाय सिगाङाव अबावबाफोर दावबायखांदोंमोन नामा बेरायखांदोंमोन नामा बेफोरबायदिनो सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि दा फ्रि दंबा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां आं थिगानो दं
आतसा
बाट नोंथाङा
नोंथाङा दा बहाबाफोर थांखांबाय नामा
थांनायाथ' थांखांबाय नोंथां बे बेखौ थागोन नाथाय बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं नोंथाङा माबाफोर मा मावगासिनो दालाय
आं ओरैनो दं
आतसा आतसा सा सा ओंखामफोर जाखांबाय ना
जाबाय नोंथां
आतसा सा दे थांनायाथ' थांबायलै गोबां जायगायाव दावबायहैबाय हान्थिबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला अरुनाचल फन
औ
बिनि अरुनाचल थांनायनि माखासे काहानिफोरखौबो आं खोन्थानो हागोन जुदि नों माबायाबा
थ जेनेबा जेनेबा नोंथाङा दा माबा बेयाव ओ अरुनाचलाव थांबाय होनदों अरुनाचलाव थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनबोखोबा अरुनाचलनि मानसि नोंजों माबायदि रायलायखो बा बेफोरबायदिनो मा मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो नोंथाङा बेखौ एसे बुंथिना होनो हागोन आरो
अ नोंथां बुंथिगोन बुंथिगोन गासैखौबो ए टु जेट बुंथिगोन नोंथां गारां अ निफ्राय गुसुं इ गोलाव इ रिसिम आं बुंथिनो हागोन सिन्था खालामा बियो बे बाथ्राया जाहैदों आंनि जिबा आगष्ट जिबा आगष्ट दिना जोङो साथाम लोगोजों थांनायमोन आरो मा साथाम बाजिजों थांनायाव ओइदिनखालि जोंहा
मटर साइकेला फ्रि दंमोन नालाय ओंखायनो बे बाहानाजों थांनो जों साथाम लोगोफ्रा सावरायबाय ओफाय थांबाय आरोखि थांनानै हैदिनखालि जिबा आगस्ट नालाय जेरावबो फ्रि जायो अरनाचल आवबो फ्रिमोन आनथाइबा दा हले थ आइ न'आवबोथ' हाबनो हालिया सिगांथ हाबनो हायोमोन नालाय जों जिबा आगष्टआवबो बे जिबा आगष्टआवबो हाबनाय गैया दा बे समाव जों थांदों माबा मुङा जाहैबाय मादुरिलेकना मधुरिलेक होनोमोनलै बेबायदिनो मोनसे मोजां समायना एकदमबारे मिथिंगायारि नुथाइजों बुं हाबनाय ओरैबायदि समायना जायगा आरो बियो नोंथाङा मालाबाफोर थाङोबा नोंथांनो खोन्थानो आरो मा
औ जागोन
अबेबा नोंथांनि खोन्थागोन
औ
एकदमबारे गाव खुनु मिथिंगाजों दाजानाय होननानै माने गोरोबनाय नुैहैथारदों आरो मिथिंगायारि मानसि मिथिंगायाव मलाबा मानसे बेबायदि नुगोनदां औ साननानै गोसोब जोंनि मानसिफ्रा अलाबनि मानसि मानसि माने आं बे जों जायगा बेरायनायनि बाथ्राखौनो बुंनोसै आरो ना बे जायगाया बिराद मोजां दा बेसेना बे बो लायो बिथांमोनहा बेरायनायनि ओ थुल मरै ओ सासेयाव
बाजि ना थामजि जिखुनु बेनिफ्राय जोङो टिकेटखौ बिदिनो लाबाय आं बावबाय गुबै औ आरो जों जों साथाम लोगोआ थांबाय आरो थांनानै सिङाव हाबहैबाय हानि सायावनो बानायजानाय आरो बे बुस्थुआ गोजौआव थांनानै नागिरबाय समायना आरो दै गोथां सोमखोर मिथिंगायारि एखदम बुंफबजोबनाय खाथियाव नायोबा एकदमबारे अरुनाचलनि जो आरो जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा खाथियाव जेरायना मिथिंगायारि नुथाइजों लोगोसे रायलायगासिनो आं नुनानै आं गोमो हाबदों बिथांमोननि जायगाखौ आरो बिथांमोननि अरुनाचलनि जि आइजो आरो जोहोलावफोर जोहोलावजो महरजों एकदमबारे समायना एकदमबारे मिलायदों आं गावखौनो खोमजानाय मोनाखै दसे सम नाथाय जेब्ला बेहाय थानानै गुसु बारहावाजों मिथिंगायारिथिजों आराम खालामदों ओरैबायादि गोसोआ गोजोन मोनदों माबाफोर रनसायफोर लिरोबा नोंथांनो आं बेफोरखौबो फोरमायनो हागोन आरोखि गेदेर आरो बबावबा सुंद' सल'फोर लिरोबा आं फोरमायनोबो हागोन
औ थिगानो नोंथां थिगानो
थाङोब्ला दा बे मादुरि लेकआव थाङोबा मादुर लेकथ' नङा मा नाम मोनथाय नामखौसो गोसोआव दं नामा बेखौ
आं इसिग्राब गोसोआव गैया नोंथां माने आं इसिग्राब बेरायनायबो जायाखै नालाय
ओमफ्राय आं नोंथांखौ लाना थांनो
औ थांगोन थांगोन नोंथां
नोंथां माने आं बे जायगाखौ नामखौ बावस्राबाय नाथायब्ला अरुनाचल होननाय लोगो लोगो माने जोंनि भारतबर्स'आव गिबियाव सानजाजेननाय साननि सावगारि नुजा जेननाय जायगायानो अरुनाचल
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो आरो नोंथां
औ
आरो जायगाया हले बहत समायना
औ
आरो आं मोनसे बाथ्राखौ आरो नै खोनासं बेल' नङा आरो सानसेखालि ओ नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव नैजिब्रै नङा नङा नैजिब्रैयावथ' आं माबायावसो थांदों ओ नोंथांनि ओरैजाय गुवाहाटि सोहोरनि ससे बारलांदों नै रोजा नैजिबा निजिब्रैखौ नैजिब्रैआवनो नैजिब्रैनि नोंथांनि दिडसेम्बर दाननि जानो हागौ औ बे दानावहाय आं थांदों मानो सिला फोथाराव सिला फोथारनि नुथाइखौ नुयोब्ला नोंथाङा जि स्टेसनाव ओंखारहैगोन ट्रेइनजों बे सिन नुथायखौ नुयोब्लानो बेसेबां माबा जानाय नङा मा होनोमोनलाय जेनेबा गोसोआ बोनाय नङा
औ आ
ट्रेइननिफ्राय बे ओंखारनानै बाहेराव एसे आवगायगोन बाहेराव आवगायनाय लोगो लोगोनो आं गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां लामाजों लोगोसे बिदिनो नुथायाबो लासै लासै बारायलांबाय थागोन आरो बारायलांबाय थानानै जेसेबां मिथिंगायारि नुथायखौ नुनुनै गावनो गावखौ माने रंजानाया गोसोसिंनि औ आरो गोबां जायगा बेरायबावदों बिदिनो थांनो हागोन आरो मोनसे जोङो दायो
औ
मोनसे जायगायाव दावबायहैनो नागिरबावदों फैगोन दाननि नङाबा नैबे दानावनो जानो हागौ जों नैबे थुमजां होननाय
थुमजां होननाय जायगायाव जों दावबायहैनो नागिरदों बेहाय दावबाय हैनायाव माबोरै जायो आं नोंथांनो निसय खोन्थागोन नोंथांनो मा ए सावगारिबो आङो साफायना हरगोन एकदमबारे समायना नखरनि बेलदामबा
दा नोंथाङा नोंथाजों बुंदों ओरै अरुणचलथिं बेरायहैदों आरो ओरै सिलाफोथार साइडथिं बेरायहैदों दा नों बिथाङा बिथिं बेरायहैनानै माने मा मा सोलोंथाइ मोनखो बेखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा बा नों जिउआव बिथिं बिथिं थांनानै मा सोलोंनाय मोनखो
गिबि खेबाव आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै आं गिबियावनो बे बाथ्रा माने गावनि गोसोखौ रंजानाय बहुत मोनो जों लोगोसे जों सोलोंनाय दाव माबायदि जोङो थाल लानांगौ सोरखौबा सासे थाल लायोबासो बेबो जोंबो थाल लाफिनगोन
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो मिथिंगानि सनमान होयोब्ला बिफां लाइफां खालामालासिनो हाग्रा बगारखौ जों नस्थ' खालामालासिनो बिनि नुथाय जों लोगोसे थायोब्ला बिसोरबोथ' जोंखौ माबागोन ना बयबो जों खुसि
औ
रायजोआव रेसपेक्ट ना मा होनो रेसपेक्ट
औ औ
जि जायगायाव माने मिथिंगायारिजों बुंफबनाय माने बे समायना समायना बिफां लाइफां दंफां हाग्रा बग्राजों बुंब'नाय एकदमबारे समायना समायना जायगा बेबायदि जायगाखौ आं बे अरुनाचलाव मोनहैदों आरो बिनि नुथाया आंखौ बहुद गोसो बोदों दाबो गोसो बोयो मालाबा थांफिनबावनो होननानै
औ थिगानो अब्ला नोंथां नोंथांखौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बेखेवनानै होनायनि थाखाय बा आंनो खोन्थानायनि थाखाय नोंखौ नोंथांखौ हाजासे हामबाय होनदों
अ हामबाय होनदों दे
औ दे धयनबाद